औ नोंथां।
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सोमोन्दै रायज्लायनो आखायाव सानदोंमोन।
औ औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ दा होमबा जोङो बैसागुनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ औ सावरायजागोन औ।
आ ओ दा नोंथाङा बैसागु आयदानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन औ नोंथां।
दे होमबा एसे
औ होमबा आं फोरमायनानै होनोसै नोंथां। बैसागु होनोब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय थानाय जेरै बर' सुबुंफोराल' नङा आसामनि सुबुंफोरानो बे फोरबोखौ फालि बोबाय थादों गोदो गोदाय आबौ आबैनि समनिफ्रायनो बेफोर बे बैसागु फोरबो खौ जोङो फालिबोबाय थानाय नुदों आरोना आरो जोंनि बर' फोर फा बर'फोर फा सुबुंफोरा सरि औ बे फोरबोखौ फालियाबानो जोङो माने बोसोर गोदानखौ बाहरा माने बरायहरा बेफोरबायदि सानो जायो आरोना बैसागु फोरबोआ जोंनि मिथिंगाजों सोमोन्दो दं आरो गोदान बोसोर सफैनायजों सोमोन्दो दं आरोना बे फोरबोखौ जोङो मोननै रोखोम रोखोमै फालिनाय नुयो आरो ना जेरै मानसि बैसागु एबा मोसौ बैसागु सिगाङावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना सै ओ सै त्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो बे फोरबोखौ मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय नुयो आरो ना संक्रान्तिनि सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै एबा
औ स संख्रान्थिनि सानखालिनि सिगां जोङो माखासे मैगं थाइगं जेरै लाफा सायख' दाउ फेन्दा आरो दिंखिया मानि मुनि बायदिसिना बिफांनि बिजौ फिथ सामथाइ फि खान्थाल गोरलै थाइजौ गोरलै बेफोरबायदिखौ जों सेजौ से खांनानै दोननाय जायो आरोना संक्रान्तिनि सिगांनो बेनि उनाव जोङो आरोबाव मा माखासे खांबावो आर ना जेरै रायदों सु होनो जेखौ रायदों बिफां आरो जोङो बै बैग्रि सु बेफोरखौ जोंङो खांनानै खाथबो खादब संक्रान्तिनि फुंनि फुंनि सानखालि जोङो बेखौ थेबनानै दोननाय जायो आरोना बे थेबनानै दोनखांनायनि उनाव जों गलिफ्रावबो एबा लामाफ्रावबो न'नि दरखंफ्रावबो थेबनानै दोनो आरोना बे थेबनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनाव मान गोजान बोसोरनि बेराम आजारफ्रा जाहाथे थांङो आरो गोदान बोसोराव जोंनाव बेमार आजार हाफैनो हनानै जोंङो बेानानैनाय ज आरोना नोंथां बेनि उनाव औ फुंनि समाव जोंङो मोसौफोरखौ दैमाफ्राव थुखैना लानानै एबा न'नि दंखलनि दैफोरजोंनो थुखैना लाखांनायनि उनाव जोंङो मोसौनो मा खालामो लाव फान्थाव एबा बिबारफोरनि माला खालामनानै जोंङो मोसौनो गानहोनाय जायो आरोना नोंथां बे खाननाय समावनो जोंङो मोनसे गानबो दं मेथाइ खननानैबो गानहाय जायो आरोना गोदो गोदायनि आबौ आबैफोरनि खुगानिफ्राय खुगा खुगा खोनाबोनो मोन्दों बे मेथाइखौ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान जजा हानजा बिमानि खिथेर बिफ खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदेर बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बारि खनानि एम्बु बंगला जाग गेदेर जागोन बेफोरबायदि जोङो माखासे मेथाइ फोरखननानै मोसौ फोरखौ थुखैनाय जायो एबा मालाफोरखौ गानहोनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव जों आरोबाव मोसौनि मोनसे मुलि दं जेरै दिगिलि होनो बेखौ जोङो बेखौबो जोंङो मानोना मोसौनो फुननानै होनाय जायो आरोना देग्लिनानै आरो जोंङो माखासे दोनि हांगार एबा सारायनि हांगार बेफोरखौ जोंङो एरख'नानै थालिर बिलाइफ्राव थाव गोथांफोरजों एबा थाव गुबैफोरजों लागायनानै जोङो मोसौनो फोथार थुना होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव मोसौफोरखौ औ दुब्लियाव लांनानै एबा फोथारफोराव लांनानै जोङो मोसौफोरखौ हगारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां हगारना होखांनायनि उनाव जोंङो जेब्ला मोसौआ मोनानानै न'आव सहैयो गलिनि गलिफोरखौबो बे सानखालि जोंङो स्रां फोसाबस्राङो आरो ना लिरस्राङो आरो ना बे समाव बे खालि जोंङो
बेनि उनाव जों गलियाव मोनसे आलारि बाथि सावनानै दोनो आरो मोसौफोरखौ मोनानायाव जेब्ला नआव गयाव होबोयो अब्ला जोंङो रोसि गोदान एबा दुरुं गोदान जो बे सखा मोसौफोरखौ खानाय जायो आरोोना गोदान दुरुंफोरजों बेनि उनाव जोङो थांनानै लानाय सिगां
औ औ
गोजाम बोसोरनि बे आजारफोरा आङो जेरै सानाय सुनाय बेफोरबाय दाल नङा गोदो खौबो फालिबाय नुदों आरोना नोंथां बर' सुबुंफोरखौ औ बेनि अखानायै जेब्ला बैसागनि से थारिख जायो जोङो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां गाव गोथाव जाग्रोनै ननि इसिं गाैखौबो न'फोरखौ स्रां लिरस्रां जोबनानै जेरै न'नि बाथौ बेफोरखौ लिरस्रांजोबनानै जोंङो आलारि बाथि सावो जेरै गय जरा फाथै जरा बेफोरबायदि होनानै सावखांनायनि उनाव जोङो देरसिनफोरखौ खुलुमो देरसिनफोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो उन्दैसिनफोरनो बोसोन होयो ए बा अननाय जासियो आरो गावनि समान सेंग्रा सिख्ला लोगोफोरजों जोङो अननाय जासिलायो आरोना बेनि उनाव जोङो देरसिनफोरनो आरोबाव जोङो गासैखौबो खुलुमनायनि माबायावनो जोङो गोजाम बोसोराव जाहाथे नांलाय खमलाय जाबोनाय बेफोर खौ जोङो निमाहाबो बिलाय लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो गांसे गांसे एबा न'खरनि देरसिनफोरनो गामसा एबा बिमा बिफा फोरनो दख'ना बेफोरबायदि अननायनि गेजेरजों बेफोरबायदिबो होनाय जायो आरो ना नोंथां खोनादोंना औ औ औ बेनि उनाव जोङो दुइ थारिखहालागै बैसागनि दुइ थारिखाहालागै फुङावनो ओंखारना नानै बर' सिख्लाफोरा गावब गाव हानजा हानजा सेंग्रा सिख्ला हानजा हानजा आरो बोराइ बु रिफोरा गावबा गाव हानजा हानजा जेरै गथ' गथाइफोरा गावबा गाव हानजा हानजा ओं खारनानै जोङो बर' आइजोफोरा जेरै दख'ना गोमो, ब्लाउस गोजा, जोमग्रा गोजा ला नानै आरो बर' सेंग्रा एबा बोराइफोरा जेरै दख'ना ओ गामसा गोथां गस्ला गुफुर बेफोरबायदि जेरै जायखि जाया गाबनि गस्लाफोर गाननानै जोङो आर'नाइ लानानै एबा सिख्लाफ्राबो जान्जियाव आर'नाइ खानानै जोङो न'खर न'खर थांनानै खुलुमस्रां हैयो आरो ना नोंथां न'खर न'खर थांनानै खुलुमस्रांहैयो आरो जोङो लोगोआव लाफायो माखासे रंजानो बाजानो थाखाय खा खाम, सिफुं, जथा बेफोरबायदि सेरजा बेफोरबायदि जेरै हारमुनि हारमुनियाम बेफोरबादिखौबो लानानै जोङो गान खनै खनै रंजायै बाजायै दसे मोसा न'खरसेयाव थांनानै दसे मोसाना फैनानै आरो बे न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो खुलुमस्रांनानै फैयो आरो ना नोंथां बेनि उनाव औ औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरो माबायदि रोखोमै बैसागु फोरबोखौ फालियो नोंथाङा फोरमायना होनो हा
औ जोंनि ओ बैसागु फोरबोखौथ' जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालियो ओ दा दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय दा मा दा जिथु आथिखालनि जुगाव जों माने बेफोरबायदि थासारिखौ नुनो मोनो दा जों गोदोनि दोरोङारि नेमखान्थिजों सोलियालाफानो जेन'बा जोंहा जोंहा बर'नि जि आइ टेक मोनलायनाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरजों लाया लाफानो दा आथिखालनि जुगाव देक बायदिसिना बक्स उनु लानानै मोसानाय नुनाय जायो दा बेफोरखौ नुयोब्ला एसे ओ दुखु मोनो मानोना जोंनि हारिनि जि हारिनि बा जोंनि हारिमुखौ लाखिनो गोनांब्ला जोंनि बैसागुखौ मोजाङै लाखिनो गोनांब्ला दामनाय देनायखौ जोङो फोथांना लाखिनो गोनांब्ला जोङो बेफोरजों जोङो बैसागुखौ ओ फालिनांगोन नङा होमबा ।
नंगौ नोंथां औ ।
बेफोरबायदि दा बैसागु होनोब्ला जोंनि मोनसे एंगारनो हायै हारिमुवारि मोनसे फोरबो जोंनि बर'निल' नङा बे बेथ' अल आ आसाम नाङैनो जोंनिया माबायो फालियो नङा होमबा दा बे बैसागु बोथोराव आंनि बादिब्ला ओ जोङो गोदो गोदोनि दोरोङारि खान्थि बायदियैनो माबा सोलियोब्ला मोजां जायो नंगौ जों मदार्न मदार्नखौबो जोंनो गोनांथि जायो नाथाय थेवब्लाबो बैसागु बोथोर समायाव जेन जोंनि हारिनि ओ खाम जथा सिफुं सेरजा बा हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जेन गोदोनि बायदि गाजा गोमजा ज' ज' सेंग्रा सिख्ला मोसानांगौ दा जोंनि सायथिं मोसानाया बिदि मोसायो माने गोदोनि बोराय बुरैफोराल' बांसिन बिदि गोसो होयो आरो ओमफ्राय दा जिथु आथिखालनि सेंग्रा सिख्ला बिसोर
औ
खाम सिफुंखौ एंगारनानै आ गोनोखोआरि ओंखारनाय बे बक्सफोरजों मोसानो नागिरो आरो बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम माबायदि बैसागु बैसागुआव मोसायो नोंथांआबो एसे फोरमाय हागोन नामा?
औ बेबादिनो नोंथां जेरै जोंनि ओनसोलथिंबो बक्सफोरबो लानानै मोसायो आरो लोगोसे लाफायो जोङो गामियाव थायोबोला जेरै खाम, ज था, जाबख्रिं बेफोरखौ सिफुंफोरखौ लानानै जोङो रंजानायबो जायो आरोना नोंथां। बेबादिनो जोङो औ न'खर न' खर हाबखांनायनि उनाव जेरै जोङो थिन थारिखहालागै बैसागनि थाम थारिखहालागै जोङो आरोबाव जों जोङो मोनसे फो माने लांदां बैसा बैसागु होनो जायखौ जोङो फोथाराव जयैनो गामियै खुंनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो एखम्बा जोङो बे खुंनायनि जाहोनानो जाबाय गामि गामि न'खर न'खर हाब नायाव जोङो जे जौ होननाय जेरै बर'फोरा लोङोना बेखौ बारा द्राय लोंनायनि थाखायनो जोङो बे फोरबो लांदां बैसागुफोरखौ खालामनाय जा जायो आरोना बेबादिनो जोङो औ फुङावनो ओंखारनानै बे लांदां बैसागुआवबो जयैनो औ गेदेरसिनफोरखौ खुलुमस्रांखांनायनि उनाव जोङो दुइसिनफोरखौ बेबादिनो अननाय बावखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो, माखासे गेलेमु बादाय होलाय लायो आ रोना नोंथां। ओन्दैफोरखौ आलदा जेरै बोराय बुरिफोरखौबो खारहोयो आरो माखासे दैमारुफोर बेफोरबादि खेला बादायलायहोयो जेरै खन्थाइ आवरायनाय खालामो, सोंगाब सोंनाय । आरोबाव दङ जोंना खाम दामनायनिखौबो बादायलाय हो यो एखमबा समाव आरो सिफुं सुनायखौबो जोङो बादायलाय होनाय नुयो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो अखानायै आरोबाव खेला होखांनायनि उनाव जोङो मोनाबि लि समाव जोङो गेवलां मेल खालामनाय जायो आरोना नोंथां। बे गेवलां मेलाव जोङो माखासे मेथाइ खनगिरिफोर एबा मोसा खावरिफोर गिदिर गिदिरफोरखौ जोङो लेंहरनानै बे लांदां बैसा सागुआव जोङो रंजायो आ
औ नोंथां।
औ। बेबायदिनो जोङो ओन्दै ओन्दैफोरखौ बेबायदिनो खेला दुला खालामनायनि गेजेरजों जोङो साहस गोनां नां खालामलाङो आरोना। इयुननि थाखायबो मोजां होननानै आं सानो आरोना नोंथां। बेबादि लांदां बैसागु खालामनानै बेफोरबादि खेला दुला बेफोरबादि खालामनायनि माबायाव माने मोजाङै मोजां इयुनाव जाहाथे बेफोरबादि खालामलांनाय थानानै गावबो सासे साहस गोनां जायो आरोना ओन्दै ओनला
औ नोंथां।
औ नंग'
जोबोद मोजां ओमफाय नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बेखिनि समखौ होनायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओमफ्राय औ रायलायनायनि समाबोथ' जाबायमोन नोंथां, नङा होमबा?
औ औ दे होमबा नों
दे होमबा नोंथां औ।
औ औ।